हेलौ
हेलौ नोंथां।
खोनादोना?
औ खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आं दा खोनादोंबा?
नोंथाङा खोनादों औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ दङ' दे।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ दं औ आंङो फ्रियावनो दं दे बुंनायलाय।
नोंथांनि सायाव आं दिनै मिथिंगायारि जाथायनि सायाव मोननैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। नोंथाङा फ्रियाव दङ'बा सावरायनो हागोन ना? अ बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो बुंलांनो हागोन ना मिथिंगायारि जाथायनि सायाव?
मिथिंगायारि जाथायनि सायाव होनोब्ला जोङो मा होनगोन जोङो नै दा मिथिंगायारि जेनेबा जों मिथिंगायानि सायावनो माने जों थांनानै जिउ खुंनायाव माने मिथिंगायानि जों मिथिंगायारि माने बुहुद गोनां आरो माने जोंनिया जिउ खुंनायावहाय जोंनिया मिथिंगाया नङाबा मिथिंगायारिनि मा होनो बेफोरबायदि गैयाब्ला माने जोङो जिउ खुंनायाव गोब्राब होननानै बुंनो हायो मानो होनबा मानो होनबा जों मिथिंगानिफ्रायनो जेरै हां लानाय, हां हगारनाय मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जिहेथु जों हां लानो थाखाय मा होनो बिफांनि अक्सिजेन जेरै जों मोनो बिफांनिफ्राय आरो जों न'खर मा होनो न'खर खुंनायावबो जोङो माने मिथिंगानिफ्रायनो माबानाय जायो आरो जेनेबा जों जे ‌ थ' गोदोनि समनिफ्रायनो जों थिंगानि सायाव सोनारनानैहाय माने जिउ खुंबोदों आरो जे गोदो समावथ' आरो जोंनिया न' न' लुनाय समावबो माने जों दंफां मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय दंफां लाइफां खुन्था खुन्थायाव जेरै जों दं फां होयो आरो मा होनो उखुमनि थाखायहाय जोङो सिगां मा होनो थुरि थुरि बेफोरखौ बाहायोमोन आरो दानि नै गोदान मुगायावसो जोङो मा होनो मा होनो थिं लहा इफोरबायदि खुन्थाफोरखौहाय बाहायनाय नुसै आरो गोदोनि समाव गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो माने मिथिंगानि सायावनो सोनारनानैहाय जिउ खुंबोदों आरो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन ना होनो हागोन नामा मिथिंगायारिनि सायाव?
औ हागोन। मिथिंगायारि होनोबा जोंहा मा-मानसि हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ-आबैनि दिननिफ्रायनो मिथिंगायारिनि सायावहाय सोनारनानै जिउ खुंबोदों। मानो होनोबा मानसिया जोनोम लाजेननायनिफ्रायनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि हाबायाव बाहायनानै जौगाबोजेनदों। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै मानसिया मिथिंगायावनो न' लुनानै थादोंमोन मानसिया गावनि जानाय आदारफोरखौहाय मिथिंगानिफ्रायनो गोरलैयै बुथुमदोंमोन। जेरै गोदोनि समावहाय गानग्रा जोमग्राफोरखौबो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै गानदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा दानि जुगनि बाय दि मेसिनजों बानायनाय गानग्रा जोमग्रा गैयामोन। गोदोनि समाव हाय मानसिफोराहाय दंफांनि बिलाइ दंफांनि बिगुर बायदिफोरखौनो गाननानै थायोमोन आरो थाग्रा न' बां लुनो थाखायबो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै बिसोरो न'खौ लुनाय जायोमोन जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय दं फां लाइफां बायदिफोरखौ खुन्था बाननानै थालिर बिलाइ बायदिफोर नारा थुरि बायदिफोरखौहाय उखुम बानायनानै बिसोरो गोदोनि सुबुंफोरा न' लुयोमोन।
औ।
बेयावनो रायजो जायोमोन। आरो मिथिंगायावनो बिसोरो आबाद मावनानै जायोमोन जेरै बिसोरो मानसि हारिया गोदोनिफ्रायनो जायगा लायै जायगा बिसिनि जानाय लोंनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। गोदोनि मानसिफ्रा बांसिनानो मैहुर खालामनानै जायोमोन मिथिंगायावहाय।
औ।
बिसोरो बांद्राय आबाद मावनो रोङामोन।
उम उम।
जायनि जाउनावहाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जायगा सोलायलायबा सोलायबाय थानांगौनि गोनांथि जायोमोन।
औ।
मानो होनोब्ला दाबसे मि जायगानि जायगायावहाय मैहुर खालामनाया जोबोबा जानाय आदाराबो जोबफा जोबफायो होनजायो। मानो होनोबा बिसोरो मैहुर खौनो आदारनि गुदि सानोमोन। बेनिखायनो बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलांनांगौ जायोमोन।
औ गोदोनि समावथ' आरो मा होनो? गोदोनि समावथ' आरो जोंनि मा होनो सुबुं माहारिफ्रा माने न' बां फोरबो इफोरबायदि लुनो रोङामोन जेरै दा न' बां गिदिर गिदि दिर न' लु-लुनानै थायोमोन गोदोथ' आरो मिथिंगायावनो थाना माने दं दन्दर बा दं फांनि बिलाइबा बिगुरफोर बहायनो न' बानायनानै थायोमोन आरो बिसोरो। अन्थाइ थाफानि अन्थाइ सिङाव फोरबायदि। हाजो हाख्राय इदिनो हाजो जोहालाय इफोरदियावसो थायोमोन नालाय जोंनि सुबुं माहारिया गोदो दाद नै दासो सोलायलांबाय।
औ नंगौ।
औ
बुंनो थाङोब्ला मानसिया बांसिनै मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थांनानै थादों आरो दिनैसिम मानो होनोब्ला मानसियाहाय हां लानो थाखायबो मिथिंगानिफायनो लानाय जादों। बिफां लाइफाङा हगारनाय जेरै अक्सिजेन गेस बेफोरखौहाय मानसिया बिबावना लानानै थांनानै थादों। आरो मानसिया हक बारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय बिफां लाइफाङा लानानै थांनानै थादों। बेबायदिनो मानसि आरो मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो दं आरो मानसि आरो मिथिंगानि गेजेरावहाय। मानो होमबा बिसोरो गावजों गाव रानलायलायो। जेरै मानसिया हगारनाय गेस खौ मिथिंगाया लायो। आरो मिथिंगाया हगारनाय गेसखौ मानसि आरो जिब जुनाराहाय आजावनानै लायो। आरो मानसिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बायदिफोरखौनो जानानै थांनानै थायो। आथिखाल मुगायावबो मान सिया बां मानसि हारिया बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौनो माने बाहायनानै दिनैसिम थांनानै दं आरो
औ औ जोंनिया मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खौनो बाहायखायो जिहेतु गोदोनिफ्राय दिनै जों जेनेबा जों न' लुनायनि अनगायैबो जों जेनला आबाद मावनायफोरावबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि ओंखायनो बिनानै माबायो आरो मा होनो जिउ खुंबोदों आरो जों जेनेबा हालौ नो नांगोल जुंगाल बानायनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय इफोर मा होनो बिफां फोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो मा होनो संनाय खावनाय सनायानो जाजियानो नाहा ना नाहा मैया थांनायावनो जा बेफोराव माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जों निफ्राय मोननाय दंफांफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै खाम सिफुं बेफोरखौ जेरै खाम बानायनि थाखाय जों दंफ दंफां दंफां नांगौ जायो दंफां गैयाब्ला जों बानाय आरो सिफुं बानायनो थाखाय जोंनो मा होनो औवा नांगौ जायो औवा गैयाबा जों बानायाङो बेफोरखौबोथ' मिथिं मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय आरो जों थ'रखा बानायनोब्लाबो जोंनो औवा नांथारगौ जायो औवा नङाबा थ'रखाया जायाना गोदोनिफ्रायनो मानि जोंनि मा होनो सुबुं माहारिफोरा माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबोदों आरो
औ
औ
आरो गोदोनि समावहाय दानि बायदि इ संनाय संनो खावनो थाखाय गेस गैयामोन ना
औ औ गैयामोन बनफोर बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव
हारिया मा होनो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै फोराननानै बैफोरखौनो मा होनो बन हिसाबै बाहायनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायोमोन आरो
औ
बुंनो थाङोब्ला मान मानसि हारिया बांसिन मिथिंगानि सायावनो सोनारना थायो आरो मिथिंगा आरो मानसि हारिजों जिउ जिबि
मा एंगारलायनो हायो आरो एंगारलायनाय हायै सोमोन्दो दं आरो ओम माने मानसि गैयाबा आरो बिफां लाइफांआबो मा होनो बिफां लाइफांबो माने थांना थानायाव एसे गोब्राब जागोन आरो जेरै मा होनो बंफां लाइफां गैयाबा मानसिया माने थांना थानायावहाय मा होनो गोब्राब बेबायदिनो आरो ओंखायनो माने मिथिंगायाजों आरो मानसि हारिजों माने मा होनो एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दंलायो आरो
औ
नङाबा
नोंगौ औ मिथिंगा मिथिंगा आरो मानसिनि गेजेराव गोथौयै सोमोन्दो थानाया बेनो जाहैबाय माने मोन मोननैनि गेजेरावहाय सोनारलायनानै थायो बे मोनसे गैयाबा बे मोनसेया थांनानै थानो हाया बेबायदि जायो आरो आरो मालाबा मालाबा मालाबा मालाबा मिथिंगायारि खैफोद बायदिफोरनि थाखाय मानसि हारियाबो माने खस्थ' मोननो गोनां जायो। आरो मानसि हारियाबो जुदि मिथिंगाखौ फोजोब सुस्रांनानै लायोबा मानसि हारिनि थाखायबो थांनानै थानायावहाय गोबां खहा गोनां एबा खस्थ' गोनां जायनि जाहोनावहाय जि जों हां लानाय बार बेखौहाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो। आरो जोंनिफ्राय हगारनाय गेसखौबो बिफां लाइफाङा। लानानै एबा मिथिंगाया। आजावना लानानै। बारहावा एबा। हवाखौहाय गुबुंले जानायनि। फ्राय रैखा। खालामो।
औ।
बेबायदिनो मानसि आरो मिथिंगानि सायाव सोनारलायनानै थायो आरो।
औ औ माने जोंनि जिउ खुंनायाव माने मिथिंगाखौनो मा होनो। ओंखायनो माने एंगारलायनो हाया आरो जोंनिया माने मिथिंगा गैयाब्ला माने जों थांनानै थानो हाया आरो मा होनो मिथिंगाखौ जों गाव गावनो फोजोबस्रांना लाबा मा होनो सुबुं माहारिनिनो गोबां खहा जागोन आरो। नङा होनबा नोंथां उम। दे होनोमबा नोंथां दिनैनि। रायलायनाय सावरायनाय आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे।
औ दे।